हेलौ नोंथां औ। औ खादों नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथां।
आङो नै दासो सानजौफुनि आदर जाखांनानै आङो दायो एसे रेस्ट लादों आरोखि नोंथां।
औ औ।
नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो दंलाबायो बार जालाबायदों नै जिरायनानै माने गरमथारना बोथोरा सानदुं दुंदों माने जोंनिथिंजाय।
औ औ जोंथिंबो दुंदोंहाय दिनैहाय नङाब्ला मैया दाखालि खालिफोरलायाव अखा थिसे हागासिनो दंमोन।
औ औ दा नोंथां औ दा फ्रिबा नोंथाङा?
औ औ नंगौ।
औ दा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आं। माने रायलायनो हागोनना नोंथां औ दा औ।
बिनि सायाव रायलायनो मोनखायो।
औ औ दा आङो जेनेबा टपिकखौ बुंनोसै आङो जेनेबा इन्टारनेट जेनेबा दा ज आथिखालनि मुगायावाथ' माने इन्टारनेट बाहायो नङा होमब्ला? दा बे इन्टारनेटनि बागैनो नोंथाङा जेनेबा मोजां गाज्रि जेनेबा माबायदि बाहायो। बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
ए जागोन नोंथां होमबा नोंथाङा खोनासंलांबाय थादो।
औ नोंथां।
जोंहा इन्टारनेटखौ माबोरै बाहायो। होनोब्लाथ' जोंना सबानो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङो आथिखालावहाय। जेरै जोंहा गिबियावनो जोंहा डाटा अन खालामबाय। आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा मा नांगौ जोंहा
इउटुबफोराव भिडिअ नायनोब्ला जोंहा इउटुबाव हाबनानै लिरबाय नों माबायदि भिदिअ नायनो जेनेबा नोङो। मोनसे खोथायाव जोंनि बर'नि सावथुनखौनो हमना लाबाय जेनेबा बर'नि सावथुनफोर बेफोरखौ लिरबाय जेनेबा हमना लादो थैसाम थु थैसाम थु लिरनानै। सार्च खालामबाय आरोखि नैबेफोरावहाय बेफोरबायदि बाहायो आरो बिदिनो गोबां जोंहा रोंगौथि लानोबा इन्टारनेटनिफ्राय सोंथिफोर
जोंहा गुगोलाव थांबाय गुगोलाव थांनानै बेयाव लिरबाय। नैबे सार्चनि अपसनावहाय जोंहा लिरसिगोन बोनाया अपसनावहाय जे जेनेबा जों बेयावहाय सोंनो हासिगोन जेनेबा हमना लाबाय। ओरैबायदि लिरनो हासिगोन गोन आरो जोङो बांसिन जोंनियावहाय बर'आ हाबथ'वाखै बासाया हाबनो हागौ इयुनावहाय जों जेनेबा इंग्लिसनिखौ हमनानै लाबाय जेनेबा ओरैहाय सोंबाय आरो सोंथिया सोंबाय जेनेबा।
औ
हु इज दा प्राइम मिनिस्टार अफ इण्डिया होननानै सोंथि सोंब्ला एन्सारा ओरै फैसिगोन आरोखि। डाइरेक्टनो फैसिगोन ओरै फैसिगोनहाय फिननियावहाय ओ दा प्राइम मिनिस्टार अफ इण्डिया इस नरेन्द्र मदि होननानै फैसिगोन आरोखि। हेल'
औ नोंथां।
हेलौ